अखादोंना?
औ खोनादों नोंथां ओ आङो नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव स सावरायनो होनना हरनाय जादोंमोन। ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ। ओ आं सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ दावबायनायनि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन आङो।
औ दे बुंदो नोंथां नोंथांनि मोन्दांथिखौ एसे आंनोबो फोरमायहरदो।
औ औ जागोन दावबायनाय ना ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो दावबायनाया जों साफ्रोम सुबुंनिबो मोनसे बाहागो नङा होमबा बा जोङो बे खौ जोंनि सुबुंफोरनि मोनसे बाहागो होननानै बुंनो हायो।
ए।
जोङो सुबुंफोराहाय दावबायनानै मोजां मोनो आरो जों माब्लाबा ओ रैनो थानाय समफ्राव बा जोंना जेब्ला माखासे खामानिफोरा, सुबुङाथ' गोबां खामानि थायो‌ नङा होमबा जा बैफोर खामानिफोरा जोंना जोबोब्ला जों माब्लाबा बेरायनानै माखासे ओनसोलनि थासारि बा नायनो लुबैयो बा जों बेनिफ्राय माखासे गोजोननायखौ लानो लुबैयो आरो बेजों लोगोसेनो जों बेफोरबायदि दावबायनानै जों गोबां मिथिनो मोनै ओ माखासे थासारिफोर बा नुथायफोर खौ बा माखासे गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायै हायो। नुनो मोनै ओ ओ मुवा बेसादफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आ रो।
औ औ औ औ।
जों दा नुयोबा ओ जोङो दावबायानाय ओ जों गोबां रोखोम बा गोबां ओनसोलावहाय जों दावबायनो हायो आरो। जोंहा दावबायनायावहाय माखासे गोबां नेमखान्थिबो थायो। जों बेफोरबायदि नेमखान्थि खौ मानिनानै दावबायनांगौ जायो आरो।
नंगौ औ खोनादों।
औ। आं दा ओरैनो जोङो बा नोंथाङाहाय ओ दावबायनायखौ ओ सुबुंनि थाखाय माबायदि होननानै सानो नोंथाङा? सुबुंनि थाखाय माबायदि गोनां होननानै सानो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना?
औ हागोन दावबायनाय होनोब्ला थ' माने मोनसे जों थाग्रा जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय बे नो होना होमबा थांनानै बिनि बै जायगानि नु थाय बै जायगानि महर बै जायगानि नियम खान् थि बैखौबो जों गासैखौबो जों नुनानै माने जोंनि गोसोखौहाय गोजोन होनो हायो आरोना। माने जुदि
औ।
हो गुबुन गासिबो खामानिखौ मोनसे जायगानिफ्रायनो सोलोंनो हाया। माने जायगा मोनफ्रोमावबो आलादा आलादा सुबुं थायो आरो मिथिंगानि महराबो मोनफ्रोमबो जायगानियानो आलादा आलादा। खायफा जायगायावहाय
खायफा जायगायाव जरना खायफा जायगायाव बिदिनो हायेन। बेबायदिनो माने जोंनि दा माबाफोरा हानि दाथायफोराबो आलादा आलादा। हायेन ओनसोलाव थानाय माने हाजोआरि ओनसोलखौ नायनो गोसो जायो। आरो हाजोयारि ओनसोलफोरनि मिथिंगानि नुथायाइफ्रा गोबां मोजां समायना जायो आरो बेजों लोगोसे हाजोनिफ्राय बोहैनाय दैफोरा बिराद समायना गोग्गो जायो आरो बेफोरनो माने दै बाज्रुमनिबो महर लायो
दै बाज्रुमफोरनि नु बारा बिराद मोजां जायो बेखौ नायनानै जों गोजोननायखौ लानो हायो बेजों लोगोसे बै ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि आखल आखु बै ओनसोलनि फोरा मा खामानि मावनानै गावसिनि जिउखौ खांदों बेफोरखौबो जों सोलोंनानै लानो हायो आरो
औ औ नंगौ
औ ओरैबायदि माने खायफा जायगाफोराव जोंनि ओनसोलनिख्रुइ खायफा जायगाफोराव ओरैबायदि समायना जायगा दङ माने नायोबा नायबाय थाथावथाव
आरो बेफोरनिफोरनि मानसिफोराबो माने ओरैबायदि साफा जायो माने गासिबो बिसोरो बिसिनाव बिसिनियाव गियान दङ जे माने जेराव मेराव प्लास्टिक गारनो नाङा खुदैखौ जेराव मेराव गारलाबायनो नाङा जायगाखौ साफायै लाखिनांगौ जायख समायना सिनिबा मोरै अबे बायदि बुस्थुखौ बबेथिं दोनोब्ला समायना नुगोन जायगाखौ बेफोरनि बिसिनियाव गियान दङ जों बेफोर गियानखौ आरजिनानै लाबोनो हायो माने जेब्ला जोंनि जायगायाव जों साफा खालामनानै लागोन नायथावना खालामनानै लागोन अब्लासो गुबुननियाबो जोंनियाव फैगोन आरो गुबुनारिफ्रा जोंनियाव दावबायफैयोब्ला माबायदि गुबुनारिफोरखौहाय गुबुन जायगानि मानसिफोरखौहाय माबायदियै जोङो बरायनांगौ माबाय बे आलासि महरै जों लाखिनांगौ बेनिबो गियान थानो नांगोन अब्लासो गुबुननियाबो जोंनियाव फैगोन माने जेब्ला नोंखौ मोजां मान सिनि आखल आखुआव मोजां जागोन अब्लासो बैसोरबो फैनानै मोजां मोनलांगोन अब्लासो बारे बारे फैनानै माने फैबाय थानो गोसो जागोन आरो बै जायगानि मानसिफोरा मोजां बै जायगानि मानसिफोरा बेबायदि आखलनि जोंखौहाय इदि बरायदों गावसोरनाव थानो होदों जोंखौ रायदावदों जोथोन लादों बैफोरबायदिखौ मोनलाङोबासो बिसोरबो जोंनाव फैबाय थानो मोजां मोनो आरो थिग बेबायदिनो गुबुनारिफ्राबो निफ्रायबो जों बैफोर आखल आखु गुनखौ जों सोलोंनो हायो आरो
बेनिखायनो माने
जोङो दावबायनांगौ माखासे गियान आरजिनो थाखाय नु थाखाय मानो होनबा मोनफ्रोमबो जायगानि मानसि फोरनि टेलेन्टनो आलदा जायो जायगा लायै जायगा बालाबारियाव थानाय ओनसोलनि सुबुंफोरनि टेलेन्टआ आलादा जायो हाजो ओनसोलाव थानायनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि रोंगौथिया आलादा जायो आरो हायेन ओनसोलाव थानाय ओनसोलनि सुबुंफोरनि रोंगौथिया आलादा जायो मानो होनबा बेयाव मोननाय सर्सनि सायावसो सोनारो नालाय मानसिनि टेलेन्टआबो जेब्ला जों औ मिथिंगानिफ्राय गासैबो मुवाखौ जों ओ गोरलैयैनो मोनगोन अब्लाथ' जोङो माखासे मुवाफोरखौहाय बदिबा बानायनो खालामनो गोसो जाया नाथाय बालाबारिनि बालाबारियाव रायजो जानाय सुबुंफोरा बालाबारियाव थासेयावबो बिसोरो माने ओरैबायदि नाजा जानानै गोबां बुस्थु दिहुनो आरोना
औ औ नोंगौ
बिदिनो आखाइजोंहाय दिहुननो बिसोरो बायदि मैया बिदिनो आसान बिदिनो खेरा जेरै मख'नांगोन राजस्थाननि सुबुंफोर बिसोरो माने गोबां बुस्थु फिसा फिसा दिहुनन्नानै जोंनिसिम दैथायहरो
औ दैथायहरो औ
औ बेबायदिनो माने जायगा लायै जायगा रोंगौथिया आलादा जायो गुस मानो मोननाय बुस्थु फोराबो आलादा आलादा जायो नालाय जोंनि ओनसोलावहाय मिथिंगाजों बुंफबनाय जों मिथिंगानिफ्राय गासैखौबो मोनो नाथाय बैफोर ओनसोलावहाय बारा मोना आरो हाजोआरि ओनसोल फोरनिया मिथिंगानि बुस्थुखौ मोनो नाथाय माने थांलाय फैलाय बेफोरनि सुबिदाया एसे खम जायो आरोना
थेवब्लाबो मिथिंगानि नुथाया मोजां समायना जानायलाय जोङो बयबो हाजोआर ओनसोलखौ नायनो बां सिन थाङो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
आरो गोजां बोथोरनि समावहाय माखासे ओनसोल जेनेबा जेरै बुंनांगोन अरुणाचलनि तावां होननाय ओनसोलफ्राव गुसु जानायलाय गोबां बरफ गो गोग्लैयो ओरैजाय जोंनिनो भारत हादरनि लादाख काश्मिर बेफोर ओनसोलफोराव माने गोबां बरफ गोग्लैयो जों बेफोरखौ नायनानै
नायनो हायो आरोना नां आरो बिनिफ्राय जों मोनदांनोबो हायो जे बे गुसु जायगायावहाय बिसोरो माबोरै थांनानै थावरिनानै दं बेफोरखौबो जों मिथिनो मोनबोयो औ बेबायदिनो आरो
दा नोंथां जेनेबा जोङो मोनसे जायगायाव दावबायनाय नङा हबा दा जों बेबायदि दावबायनायाव आरो जों मा मा गोनांथि जायो जेनेबा जों मा मा मुवाफोरनि गोनांथि जख जायो जों दावबायनायनि बेलायावहाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ दावबायनायावथ' नोंहा गिबियावनो नोंनि गोनां जानाय माने
गाननाय जोमनायखौथ' नों लाखानांगोनानो माखासे गाननाय जोमनाय आरो बेजों लोगोसे नोंनि आखायाव एसे रांखान्थि थिनोबो गोनां जागोन मानो होनबा गोजान जायगायाव नों नोंहा रावबो आंगो होननाया गैया आरो आथिखालनि मुगायावांगौआव बिब्रबनानै रांखौ जों मोननो थाङा बे जायगायावथ' जोङो रां खामायनो थाङा नालाय जे जुदि साननैसनि दावबायनो थाङोब्ला आर ना रां खामायनो थांनायनि खोथाया आलादा ओरैनो साननैसो दावबायनो थाङोब्ला जोंथ' रावनावबो रांखान्थिखौ मोनब्र'बा रांखौ बेनिखायनो जोंहा रां लानानै थांनांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंनाव मोनसे मोजां गुन थानांगोन आरो थांनानैहाय बैसिनि सुबुंफोरजों माबायदि रायदावनांगौ बिनि नलेज थानांगोन। जुदि नोंनावहाय मोजां नलेज गुन थायनानै मोजाङै रायदावोब्ला बिसोरबो नोंखौ गोजोननाय मोनगोन आरोना जेब्लानो नोङो थाजाब नांगौ। आखाइ फोलावगोन अब्ला नोङो बैसोर सुबुंनिफ्राय नोङो गुबुनारि सुबुंनिफ्राय गुबुन जायगानि सुबुंनिफ्राय नोङो हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरोना। जुदि नोंहा रायज्लायनाय फाव फेस सोना नोंनिया मोजां नङा अब्ला बैसोरो अबे जायगानि फां फुं मानसि फैदों थिग नङा माबायदि मानसि बेलाय मोजां आखलनि मानसि नंगोना नङा माबा ख'हा खालामनोसो फैदों नामा बेलाय जोंनियाव होननाय मोनसे माने गोसोआव सन्देह' थागोन आरोना बेनिखायनो नियाव आखल आखुआबो मोजां जानांगोन। बिदिनो आरो माखासे देहायारि सेफटिनि थाखाय नोंहा माखासे बिदिनो बिदिनो एसे एनै नोङो आखाइयाव मुलि लानानै थांफायनांगोन आरोना। जाहाथे माब्लाबाफोर लामाफ्राव देहाफ्रा दुर-दुरबल मोनोब्ला जाब्रबनो थाखाय बिदिनो देहानि थाजिम मोनग्रा बुस्थुफोर जानो थाख खाय नोङो लामायाव जाब्रबनो थाखाय फिथाइ सामथाइ थाइफा थाइनै नोङो लानानै थानांगोन। जाय जायगायाव नों बायनानै मोनब्र'बा आरो जुदि नोंहा हुदाया आलादाब्ला बै जायगानि सुबुंनिजों गोरोबाब्ला नोङो एसे लानानै थांनानै बैहाय साननैसोखौ नोङो थाहैनो हागोन आरोना जानायनि सायावबो जोंहा आलादा आलादा नालाय। बेबायदि आरो
औ अब्ला जों औ उम। अब्ला जोंना सावरायनायनि थो ओ समाबो जाबाय नोंथां ओ अब्ला जों फोजोब थ'नोसै नङा होमबा?
औ दे बिदिब्ला।
उम उम।